औ नोंथां
हेल'
अ नोंथां खबरा मोजां ना
औ मोजां
होमब्ला जोंहा दिनै बैसागुखौ मोनसे आयदा महरै लानानै बैसागुनि सायाव सावरायदिनि
औ सावराय जागोन दे
औ जेरैखिजाया माने बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो सोरबा सोरबा गिदिर गिदिर लिरगिरिफोरा बिनि बैसागु सोदोबनि गोबां ओंथि बरन लांदों जेरै भुपेन नार्जारि आरो बिदिनो गोबां लिरगिरिफोर दं जायफ्रा बेखौ बिजिरलांदों सोरबा बुंदों बैसो सोरनि आगु बायदि बायदि होननानै बिजिरलांदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा रेभारेण्ड सिडनि एन्डेला बैसागुखौ जिंगेल जिंगेल होननानै बुंलांदों दा बैस बैसागु होननानै बुङोब्ला बर'नि बयनिख्रुइ गिदिरसिन फोरबो मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय फोरबो आरो जायखौ बर'नि आमाय थुखल होननानै बुंनाय जायो बेयावनो माने उन्दै गेदेर बोराय बिमा बिफा गासैबो माने बिफांनि बिलाइफोरजों लानानै गासिबो रंजासारो मोसायो रंजायो गाव गावनि सुखु दुखुफोरखौ बावगारलायनानै ब्लाबो गोसो होसारनानै गावखौ बावसोमो दा बैसागुखौ बर'फोरा गोदो- गोदाय खोनानो मोननाय बायदिब्ला से दाननिबो बारा खुङो होननाय खोनादों नाथाय आथिखालाव बियो माने स्नि बा से सप्तानैबो खम जाफैबाय फैयै फैयै ओ जेरै माबानिफ्राय बैसाग दान बैसाग मा बैसाग दान हाबनायनि सिगांनिफ्राय बुंनो थाङोबा सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जायखौ मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो। बे मोसौ बैसागुखौ खुंनो थाखाय बर'फोरा गोदो गोदो -गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायाव थाखायो नालाय मिथिंगाजों बोजबनानै रायजो जाखायो नालाय मोसौ बैसागुखौ खुंनो थाखाय गिबियावनो मोसौ बैसागु मोननायनि सानसे सिगाङावनो बर'फ्रा बेखौ खुंनो थाखाय मिथिंगायाव बायदि बिफां -लाइफां फिथाइ सामथायाइखौ बुथुमो जेरै ओ थायखा बुथुमो रायदों बुथुमो बाब्रिखब बुथुमो दिगलावथि बुथुमो बिदिनो फान्थावबो होयो सोरबा सोरबा दावा बायदि बायदिखौ बुथुमा लाखायो। बिनि अखानायै सैथ' दाननि जोबथा सानखालि मोसौ बैसागुखौ खुङो जेराव बेफोर गासिबो फिथाइ सामथाइ जायखौ सिगाङाव बुथुमना लाबोदोंमोन बेफोरखौ ओ ज' खालामनानै मोनसे औवानि थेेवल बानायनानै जों खानानै मोसौनि गोदोनायाव गानहैयो आरो मोसौखौ औवानि माबाजों हासुं गोनां माबा औवा दाननानै बेखौ खाजाबनानै हांगारजों मोसौखौ रंहोयो। बेफोर बायदि खालामनानै मोसौ बैसागुआ बारलाङो बेजोंनो लोगोसे मोनसे फोथायनाय दंमोन बर'फोरनाव बैसागुनि हाबनायनि सिगां माने संक्रान्तियाव बर'फ्रालायनो गोबां बायदि बायदि मैगं खांनानै मैगं जायो जायखौ जायोब्ला माने बुंनो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बर'फोरनाव माने बेराम आजार जाया बायदि बायदि। बेफोरो आथिखालाव आथिखालाव जोङो जोंनि जायगायाव नायोब्ला नुनो मोनलिया आरो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बायदि बायदिफोरा खमायलांबाय गोदो खाम, सिफुं जथा, सेरजा लानानै बर'फ्रा गावनि हांगो गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा बायदि बायदिखौ गाननानै मोसायोमोन मुसुरोमोन। दायो बेफोरो सोलायलांबाय आथिखालनि मुगायाव बर'फ्रा खमानो मोसासै बयबो मोसायोब्लाबो खाम सिफुंनि जायगायाव फैबाय इलेक्ट्रिकनि माखासे आगजुफोर जेरै बक्स बायदिसिना बेफोरखौ दामनासो मोसाासै आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला लंपेन्ट बायदि बायदि बेफोर बायदि गाननानै जुथा गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनसै। आरो फालिनायनि बेलायावबो सानथाम सानब्रैलु फालिनायखौ नुनो मोनो। बेफोर बायदिनो गोदो जाबादि फालियोमोन आथिखालाव गोबां सोलायबोबाय। बेफोर सोलायनायनि जोहै जों माने बैसागुखौ जाय जेराव दख'ना गोमो बायदि बायदि गाननानै मोसानायजों लोगोसे बिफोरनि बिलाइ गोरलै गोरलैजों गोबां गाब गोनां मोनसे फोरबो महरै जों मोनबोदोंमोन बेखौ आथिखालाव नुनो मोनला। जेराव आबै आबौनि खुगानिफ्राय गोदो गोदायनि समाव बैसागु मोसानायाव गोबां खुगा मेथाइ खोनानो मोनोमोन आथिखालाव नुनो मोनला। बेफोरबायदिनो गोबां सोलायबोबाय दा नोंथांमोननिथिं आथिखालाव बैसागुखौ माबायदि खुङो माबायदि रंजायो जे माबायदियै बारहो हरो आरो सानबेसे खुङो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन एसे एखेआनो मानो होनबा ओ जेरै नों बुंनाय बायदियैनो गोदो गोदो गोदाय से दान खुङोमोन नाथाय आथिखालाव ओ खमैब्लाबो सानथाम खौ खुंनाय जायो बे खुंनायनि जाहोनानो जादों आथिखालाव ओ सुबुंफोरा ओ न'खर न'खरखौ सुंथानो थाखाय बांसिन रांखान्थि निसायाव सोनारनाय जायो बिनि थाखायनो
उम
रांखान्थिनि थाखायनो ओ बांसिन उ समखौ थांहोनो हायो बायदि जानानै दङ
थेवबो बे सानथामखौबाबो जयैनो रायजो राजा खाम जथा सिफुं लानानै गासैबो रंजायो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गामियावबो एबा जोंनि खाथि खालायावबो बेफोरो बैसागु खुंनाया सोलिबाय थायो।
आरो नोंथांमोननियाव जेनेबा बै बुथुम बारिनि हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै जानाय मैगंफ्रा दिनैसिमबो सोलियो नामा जायखौ सेजौसे मैगंखौ बुथुमनानै बर'फ्रा जायो होननाय खोनायो बेफोरो नोंथांमोननियाव दासिमबो सोलियो नामा दासिम दासिमबो जानायखौ नोंथांमोननि जायगायाव दासिमबो जानायखौ नुनो मोनो नामा?
मोजांखोनायाखै
नोंथांमोननि जायगायाव बेफोर जानायखौ दासिमबो नुनो मोनो नामा?
होनफिनलाय
जेरै गोदो गोदाय बैसागु बोथोरनि सिगां संक्रान्ति सानाव बर'फ्रा हाग्रानिफ्राय एकस' एकथा बा सेजौ सेथा मैगं मैला बुथुमनानै जायो मोन बेफोरखौ दायो नोंथांमोननि जायगायाव जागोन ना जाला आरो जायोब्ला मा मा मैगंफोरखौ जानाय नुनो मोनबावो?
ओ बेखौ जेला मोसौ थुखैयो बैसानखेया बैसान खालि संक्रान्ति सानाव मोसौखौ थुखैनानै फैखांनानै दुगैस्रां लोबस्रां बे सानखालि फुंबिलि समाव आइजोफोरा माखासे ओ गोखा गोखै बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै बै दुगैस्रां जोबस्रां ओ बेदर नो ब्लाबो एवनानै ओ बे सानखालि ओ संनानै जाहोयो।
मा मा मैगंखौ नोंथांमोननि जायगायाव बुथुमनानै जायो।
गुबैयैथ' गाहाय मैगं होनोबा फुंखा खुंखा मैगं होननाय जायो बे खुंखा बिलाइया जादों। खा आरो बिनि अनगायैबो आरो बिदिनो जा मिथिंगानिफ्राय जाय मैगंखौ बुथुमनानै बर' आइजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रानिफ्राय मनाय बायदिनि संक्रान्ति सानाव जानाय नि अनगायैबो माखासे जेरबायायदि उम उम
खनानै ब सानथि सानाव जानाय जायो।
आरो नोंथांमोननि जायगायाव रंजानाय बाजानायफोराव खाम सिफुंनि अनगायैबो आरो खुगा मेथाइ खननानै मोसानायफ्रा दासिमबो सोलिबावो नामा
मा होनदों मोजां फैयाखै
नोंथांमोननि जायगायाव दासिमबो खाम सिफुंनि अनगायै बैसागु मोसानायाव खुगा मेथाइ खननानै मोावो नामा होननानै
जोंनि जायगायावथ' बेफोरबायदि बिथांनि अनगायै
माखासे खुगाम मैाइ गावजोंनो गाव गासैबो ज' लोंनांनानै बेफोरबायदि मोसानायखौल' नुनो मोनो।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय